खोनाबायना लोगो? हेलौ ओ ओ ओ ओ ओमफ्राय दिनैलाय मा ओ ओ सि नेट्रकानो आप दावन दा जोंनिथिंबो एखेसोलै। ओमफ्राय दा मोनावनि खाजा मा मोनजागोन?
दा मोनावनो खाजा आ अवगासिनो दङ।
ब्राव बाव जाहा जेबो गैयालै बु आं औ औ खोनादों। ना गोदोरनि बिदै नामा?
ना गोदोरनि बिदै औ
हेलौ
औ खोनादों।
ओं ओं उम उम औ जोंहा बयलार सुपारिसो जोंहा बयलार सुपारि
खान्थाल गरजों ब्रयलारजों ब्रयलारबो दंङ खान्थाल
बाब मा एसे मासि जबोरदस्त मैगं नोंसोरनियालाय दिनैलै
औ
मा एसे काराहा मैगं होद ओंखामसो उखोयसिनलायबाय माथो आङो नोंसानि ओं ख्रिखो खोनानानै
ओंखाम उहैसिनबाय
औ औ ओंखाम उखैसिनबायथ' माने जोंहा आंबो बयलार बेदरखौनो नागिरहैदोंमोन सखायाव ओमफ्राय मोननि खाय मोनाबाय नालाय एसे खोमसि रोम रोम जानानै थांबाय बेखायनो सुपारिबाबो लाबोबाय आथिं आखाइ दानख्लुबनायखौनो लाना फैबाय आं
आदसा
खोनादों ओ आधा केजि लाबोबाय एफा बुरजा मोनबोबाय आधा केजिखोनो
केजिखोनो
दा उम बेखोनो जासाबला बबायनोसै दायो।
जा औ
उम नोंहानो जोबोद मोजां दिनै खाफाल गोनां बेदरबो लोगोसे ना बिदैबो बाबपारे ओ
आं बे माबाखौ माबादोंमोन नै कमप्लिट टास्क दंङ'
ओ ओ होमबा नोंनिया कमप्लिट जाबावनांगोन रिसिभबो जानांगोन कलबो खालामनांगोन नोंङो गुबुनखौ
औ
ओं जोंहाबो खामानियानो बेनो दामानि बेलेग खामानिखौनो बारा मावबांनाय जायाखै जोंबो
मोजां खामानिया
खामानिया मोजांलै मानसिफोरा ओरैबायदि मा होनो बुस्थुखोलाय लायो। आजावो मबाइलाव सोनाबो लायो इन्स्टलबो खालामो नाथाय बे बाहायफिनबाय थानो सममोन आरो मानसिफोरा सम गैया सम बाहायबाय थानो थाखाय आरो लोगोसे मोजां सोलिगोमोन बाबो बियो माने बिराद नेटवर्कखौ गोगोम नांङो आरो गोसोबायदि रायलायजाया नंङाबालाय आं बे टास्कखौ दाखालि कमप्लिट खालामो इसिबां लोगोफोरजों रायलायो आंङो बे रायलायनायाव आं बेसेबां दाखालिनो फोजोबगौमोन न' बेनो आरो समयसाया आंना उम थाब फोजोबनो हाया रायज्लायनो गोसो जाया बेजों मानो होनबोला नेटवर्कआनो बिराद समाइसा
दे जियानो जादोला ओम जियानो जादोला गामियाव आं एसे गाज्रि खबर खोनादोलै
मा खबर?
ओइ मामा मा होनो मानेल फिफाया माथो आ आथिंया मोजाङैनो माबा मोनसे जानानै हस्पिटालाइससो जादोंनो माथो
ए बिदिसो जाना दं
अपारेसन औ आथिंखौनो दानस'नांगोनसो बादिसोनो
ए माने मेन
ओमफ्राय
बेना बै
बेनिफ्राय फारसेथिं बिथिं मानसिया दाइबेटिसबो दङ
ओ
दा दडायबेटिस जानायनि खारन दा अपारेसन खालामनो नोङो समयसा
औ आथिंखौ दानस'बासो हामगोन बायदिनो
अ
ओमफ्राय दायोलाय अपारेशनलाय खालामनो सेस्था खालामदोंनो खिन्थु बिसांखिनि हालागि मोजां जास्रागोन बेखौ जेबो माबा गैयानो आरो गेरेन्टि गैया आरो
ओम
माहाय माबासो सिरियासआनो दां दिनहै माने गुबुन हस्पिटालावबो ट्रेन्सफार खामबायनो माने बे हस्पिटालाव जि हस्पिटालाव लांदोंमोन तेजपुराव बेयाव जालानो ओमफ्राय दा मिसनाव नामा हरबायनो
अ बेलेग रिफारेन्च खालामबाय
सिरि सिरि जाख अ बेलेगाव रिफार खालामबायनो सिरि सिरि जाखुमाखाबाय थादोंमोनदां आंबो नै दाखालिसो मिथिफैदों न'आव सफैफिननासो हस्पिटालाव लांदोंनो होननानै
दा बिदिनो सेवख'लांनाय मानाय बेबायदिनो मोनसे सेफटिक टाइप जाबायलै बुस्थुआ
बेनथन
ओम ओम दा गावनिसो खाफालसै आरोना मा माबायदि जायो माबायदि जाया ने ओम दा
उम
मानसियालाय अनेक नाजाखागोन दा हायो हाया गोजौनि गोजौनिबो खोथा दङ ना
औ
बिस्रा खिन्थु बाहाय माबा जालांजोब्बायलै न'आव बे सिभलिंसफोरा बाहाय समयसा जाजोबबाय मानसिफोरा
समासा जाबाय।
बारा इसां माबा हेल हेलदियानो गैला मानसिफोरानो बिसोरो। रावबो दाखालिबो नैबे बोसोराव सासे थांबाय।
ओमफ्रायथ' अबेयाव नों हाव लाहा नोंखुनजो लाहा गासिबो फााथा फाटि थिगानो गोन जादों बरथमानथ' खबर बाथिफोरा ने?
थिगैनो दं। बरथमान।
ओम ओम देस ओम ओम ओम दे जोबोद मोजां। ओं
आं बेखौ कमप्लिट जायाखै बुस्थुवआ माबा खालामनायदोंमोन आङो कमप्लिट जायाखै माने बेयाव उथ गब उइिस गभर्मेन्ट स्किम आरो आर इउ रेजस थार थुस अल दा अ एप्लाइस माने नानख होदों आङो ओमफ्राय नानखोनै साबमिट खालामदों जायाखै बुस्थुआ। नेटवार्कनि इसुनि दारैसो जादों नामा?
ओ नेटवर्क इसुनि थाखाय जादों बियो डाउनावफोर खालामनो हागोन इखौ। थारमाने ओरैनोथ' जेबो बेख इम्परटेन्ट गैया बियो देखायलायनांगौ बाथ बाथ्रा गैया बे गभारमेन सिकिम खौ मादों एरेा दङा माबा दोङ ना बेबायदि मोनसे माबा सोंनाय दोङो दोंनायालाय। सारभायाव खिन्थु बेखौ आं नानखौनो होना होजोबदों बेसेबांखिनि मावदों। दा नोंनियाव मिनि थाखाय जायाखैथाय। बे नुजाफिनबाय थादों नामा?
औ बेखौ सुनाय लोगो लोगो माने बेग जाफिनबाय थादों माने बुस्थुआ।
बे कमप्लिटेट खासोदां माथो नोंहालाय?
नङा आं माबानिखौ खालामदों सासेनिखौ।
ए बे नेटवर्क इसु जादों नांलै। बे सारभारा बिराद समयसा जाबाय थादों दामानि। मैयाबो आं खालामनोनो हायाखै माबायानो एपसनो क्रासाबाय। जाबाय थानाय नुदों आं मैया। सानैनसोनिखौ बेखौ थुबाथाय माबायानो एबसनो क्लस जालांदों।
ओम
आतसा बे मिथिलालै मा जाखोथाय बेखौ आपडेट होनानै माबायदि जाखोथाय बियो। जियानो जा नोङो एसे उनाव ट्राइ खालामलाय बेखौ नङाबा आनइनस्टल खालामना इनस्टल खालामफाम।
खो आन इनसथल खायो।
ओ ओ ओमफ्राय दसे थानानै नेनानै खालाम। ओं ओं ओं ओरैनोथ' बिदि समयसााख मैयाबो नुदों नुनायालाय। जादों बै सनानि आदा गायलांनि मबाइलावबो।
खोनादों?
ओ औ खोनाद
ओमफ्राय सान सानसेयाव बेसिबां कल खालामनो हायो सानसेयाव बेसेबां कल लानो हायो?
सानसेजों बिदि जेबो खोथा गैया। माने सासे मानसिखौहाय नोङो खेब्रै कल खालामजायो टुयेल्भ मिनिट कररिहाय।
आदसा।
खोनादों? नोंदों आंदों नों कल खा नोंथ' आंखौ मैयाबो खालामदों दिनैबो खालामदों नालाय नोंो आंखौ खननैफोर कल खालामजाबावगोन। बेम बिदिनो गुबुन मानसिखौ कल खालामबानो जाबाय बिदिनो सानसेयाव नों मिलायनानै टाइमखौ कमप्लिट खालामनो हायोबाबो नोंनिनो फायदा बियो सानसेयाव।
जायखिजाया बेनिफ्राय मे गाबोन आरो बे सासे मानसिजोंनो कल रायज्लायनो हाबगोन आरो।
ओहो हाला खनब्रै खनब्रै जुदि बारबाय बे मानसिखो हाला।
ना माबायदि?
र' आं दा थानानै थोंजोङै कल खालामगासिनो द बेखौ आं कमप्लिट जाग्रोजोबनो टुवेल्भ मिनिटखौ। अ दा बेल बेलग ब बाथ्राखौ सावरायगोन थारमाने बै बे बाथ्रा बाथ्राखौ आङो नोंनो थोंजोङै कल खालामना खोन्थागासिनो आरो। दसे थानानै ना। ओं दायो बेखौ टाइमखौ गुबुन बाथ्रायाव बारहोग्रोनोसै। ओमफ्राय आं नोंखौ कल खालामफिनगोन। उम लामाथिं फैनाया बिराद गोजोनलै नै खिन्थु न'आव थांबोला दानो बिरादसोनो जोंो गरम मोनगोन। ओरैबायदि गरम जादों बोथोरा माबायदि जाखो थायथाय सिगाङाव जों खोनायोमोन। आसामनि बाहेराव बा जोंनि उदालगुरिनि बाहेरायाव बिराद गरमनो आसामा बिराद कमफर्ट टेबोल उदालगुरिया बिराद जोबो जोबोद मिलौदु गुसु
औ।
हावा होननानै खोनायोमोन नाथाय दायो उल्थासो जोंनि उदालगुरि जोंनि सरासनस्रायै गासै आसाम नाङैनो जोबोद गुदुंनि बिदुङा बारिगासिनो बारिगासिनोसो। सोलिनो हाया हाया जाबाय। दे बन्दु जेयानो जा आं नोंथावखौ कल खालामफिनगासिनो हय थोंजोङै।
औ औ औ।
औ औ दे।
जागोन
औ।